औ नोंथां खोनादोंना। औ होमबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो जों नोंथां जोङो। सोलोंथाइनि सायावनो एसे सावरायनोसै जोङो जोङो सोलोंथाइखौ। औ सोलोंथाइखौ जोङो ओ माबायदि गोग्गो सोलोंथाइखौ। लानांगौ एबा जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ लोगोसे बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो माबायदि मुलाम्फा जायो आरो जों मा मा। हाबा खामनो हायो बा मा मा मावनो हायो बेफोरनि सायावनो। एसे सावरायनोसै अ
गोन नोंथां।
होमबा नोंथाङानो एसे बिनि बागै फोरमायनानै होग्रोदो।
औ नंगौ नोंथाङा जि सोंदों जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला। सोलोंथाइया जोंनि मोनसे ओ जिउआव। मावनांगौ हाबा आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जिउआव। बेंगुरा बा खाना जानानै थानो नांगोन। मानोना सोलोंथाइया जोंनो सोरां होयो। आरो जै जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बिथाङा खानाजोंनो समान आरो। मानोना नुनानैबो नुयि आरो बेखायनो जोङो। सोलोंथाइखौ गोग्गो सोलोंथाइखौ जोंनो साब। साफ्रोमनोबो जिउआव नांगौ दिनै जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला दिनै बेंगुरा जानांगोन थगायजानांगोन बेफोरनिफ्राय नोङो गोजानाव थानांगोन आरो जेब्ला नोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जेराव नोङो सासे सिकिउरिटि गार्ड जानोब्लाबो नोङो सोलोंथाइ नांगौ जायो जायनि थाखाय नोंहा थाखो थाखो दाइनआव फरायनाय नोङो सार्टिफिकेट होनो नांगोन अब्लासो नोङो मोनसे सिकिउरिटि थानोबो नोङो सोलोंथाइ नांगौ आरो आथिखालाव गोदोनि जिमाव जोङो आखाइ सुहि होनानै जोङो जेरै साख्रि मावोमोन बिदिनो जोङो सुयि आसिमा बोराइजों सुयि होननानै जोङो साख्रि मावबोदोंमोन गोदो नाथाय आथिखालाव बे दिना गैलिया जोंनो सोलोंथायाव जों सुबुं माहारिया जोबोर जौगाबाय जायनि थाखाय दिनैनि जुगाव साख्रि मावनोबो गोरलै नंलिया
औ
आरो आं बेखौ बुंनो लुबैदों नोंथां जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो साख्रि मावनो थाखायल' जोङो सोलोंथाइखौ लानो नाङा बा सोलोंथाइया जोंनो साख्रि मावनो थाखायल' नङा नोंथाङा जिउआव गावगायनि आथिङाव गसंथेनो बा नोंथाङा जिउआव गावखौ सासे राफोद समाज सिबियारि बा साफासे मोजां गुन गोनां सुबुं हिसाबै जोङो खामानि मावलांनोब्ला नोंथाङा जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो सोलोंथाय जोङो गोबां बिथिङाव जों लानो हायो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला फरायनानैबो जों सोलोंथाइ लानो हायो थिग बिदिनो जोङो आबाद माव आबाद बिथिङावबो फरायनानै नोङो आबाद मावनायनि नोङो सोलोंथाइखौ नों लानो हायो थिग बिदिनो नोंथाङा दामनाय देनाय मुसुरनायखौ जुदि नोङो गोसो दङब्ला नोंथाङा दामनाय देनायजोंबो नोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो थिग बिदि बिदिनो नोङो रोजाबनायाव नोङो गोसो दोङोब्ला नोंथाङा भकेल लानानैबो नोंथाङा गोजौ फारसे दावगालांनायनि सि माने खामानि मावनो हायो थिग बिदिनो नोंथाङा जुदि आखाइजों आखिनो गोरों रोङोबा आर्ट आखिनो गोरों रोङोब्ला नोंथाङा दिनै सावगारि आखिनानै गोबां मुं खामायनायजों लोगोसे नोंथाङा गावगायनि जिउ राहाखौबो नोङो दानो हायो आरो मानोना जोंनि सोलोंथाइ खौ लानानै जोङो गोबां बिथिंजों जों खामानि मावनो हायो आरो मोनसेल' नङा सोलोंथाइ लाना फरायनानै साख्रि मावगोन बेल' नङा आरो जायो आं बुंलांनाय बायथानो बे रखम खामानिखौ जों गोबां सोलोंथाइजों जोङो मावनो हायो आरो सोलोंथाइयानो दिनै मुलुगखौ आखाइ मुथियाव दोनदों नङा होमबा दिनै सोलोंथाइ थानायखायसो जों दिनै बुहुमनि खना खनलायाव मा दङ मा गैया जों दिनै फरायनानै मिथिदों थिग बिदिनो जोंनो सोलोंथाइया जोंनो सोरां होयो आरो जेरै न' गंसेया मुदा गैयाबा सुंथाना थानो हाया थिग बिदिनो सासे मानसियाबो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा गावखौ गसंथेनानै थानो हायो आरो बेयो जोंनि ओ माने जोनोमजों फैफानाय नङा सोलोंथाइया बे सोलोंथाइखौ जोङो जोनोमनि उनावसो जों लानानै जोङो सोलोङो आरो आरो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौ बिमाफोरनिफ्राय बिफाफोरनिफ्रायसो जों सोलोंबोग्रोयो बिनि उन उनावसो जोङो फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइखौ लायो आरो अब्ला नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनि सोलोंथाइया मानो थाखाय जोंनो सुबुं माहारिनि गोनांथार नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होदो।
नंगौ ओ नंगौ जों सोलोंथाइया बयनिबो बा एबा सुबुं जिउआव बा सुबुं माहारिनो ओ सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार नोङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला नोङो मोनफ्रोम बिथिङावनो उन जानानै हानो नांगोन एबा जों थगायजागोन बेबायदिनो नोङो माने गोजौ फारसे आगान सुरनो हानाया बा आगान हरनो हानाया नोङो गोब्राब जायो नोङो जाय न'आवनो बा नोङो जायगायावनो नोङो थाबाय थानांगोन आरो लोगोसे जोङो रावजोंबो सिनायथि जानोबो हानाय नङा नोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला नोङो जिखि खामानि मावा मानोे नोंनो एसेब्लाबो नोंनो सोलोंथाइखौ ओ नांगोन एबा नोङो लाथारनांगोन उम थिग बे बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला जोङो माखासे ओ गोजौ -गोजौ फरायसालिफोराव जोङो आलादा -आलादा रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लानाय औ फरायसालियाव जायखौ जोङो ओ सरासनस्रा सोलोंथाइ होनो बे सरासनस्रा सोलोंथाइखौ ओ जोङो गिबियावनो लानांगौ जायो ओ बेनि उनाव जोङो माखासे आलादा -आलादा रोखोमनि जोङो सोलोंथाइफोर लानो हायो जोङो हमनानै ला जोङो ओ कम्पिउटारखौ सोलोंनो थाखायबो जों खौ सोलोंथाइ लानांगौ जायो बेबो मोनसे ओ जोबोद ओ गोनां एबा नांथारगौ जों ओ आथिखाल बे ओ बिरोंदामिनयारि मुगायाव जोंनो कम्पिउटार बायदिसिनानि सोलोंथाइखौबो जोङो नांथारगौ मानो होनब्ला जोङो मोनफ्रोम खामानि बा सो आथिखालाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बा बेजोंनो खामानिफोरा जाजोबो आरो बेजों मावनानैनो जोङो गोबां खामानिखौ गोरलैयै बे मावनो हायो खम समनि गेजेरावनो थिग बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ
औ
लोगोसे जोङो गावखौ दैदेननो थाखाय जोङो माबा मोनसे रां खामायनो मोजां मोजां थाखोनि बा मोजां मासिनि ज जोङो सोरखारि साख्रि मावनोब्लाबो जोङो सोलोंथाइ जोङो लाग्रोनांगोन अब्लासो नोङो बै सोलोंथाइ बै मासिनि आनजादफोरखौ जोङो होनो हागोन होनो हानायनि उनावसो जोङो बे आनजादखौ फरायनानै होनानै उथ्रिसारनायनि उनावसो जोङो बै सोर खारनि जा साख्रिफोरनि मासि बेखौ आवग्रिनो हागोन अब्लासो जों हायोब्ला आरो जों गावनि जिउ खुंनाया एबा रां खामायनाया एसे गोरलैयै गोरलै जानानै फैयो बा ओमफ्राय लोगोसे जोंनि माने समाज एबा गामियाबो जौगाखांनो जों बिदि थायोब्ला एबा जों बेबायदि रांखान्थियाव जौगायोब्ला हारि समाज लोगोसे जोंनि रायजो एबा हादोराबो जौगाखङो आरो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जोङो जोंनि भारतावनो मावनायनिन बायदिसिना खामानि मावनायनि अनगायैबो जोङो बेफोरबायदि मोजां सोलोंथाइ लानो हायोब्ला ओ जोङो आलादा आलादा हादोराव थांनानैबो जोङो मोजां मोजां खामानि मावहैनानै बा मोजां मोजां ओ साख्रिनि मासियाव जों जायगा आवग्रिनानै रां खामायनाय खामायनानै जोङो गावनि जिउखौ आलो गोजोन खुंनो हायो।
नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोङो फरायनायजों जोङो गोबां जायगायाव दावबायनो हायो नङा होमबा। दावबायनायनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां नलेज गियान आरजिनानै नोंथाङा गावनि जिउआव नांगौखौ नोङो लानो हायो दा थिग बिदिनो जोङो सोलोंथाइ खौ बुङोब्ला जोङो सासे गुन गोनां सोलोंथाइया बेयो गावनि थाखायल' नङा, बियो गामिनि समाजनि रायजोनि आरो हादरनि सासे नोगोरारि नबा
औ नंगौ।
बेयो गावनो सासे मोजां फरायसा जानानै थायोब्ला बे गावनि थाखायल' नङा बे गामिनिबो थाखाय बियो समाजनिबो लोगोसे बियो ओनसोलनिबो आरो जिल्लानिबो राय- रायजोनिबो आरो हादरनिबो जायो आरो मानोना सोलोंथाइखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायखौ बयबो मानसियानो जेरै हेफाजाब होयो। आरो बिथांमोनानो जाय फोर गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय बिथांमोनानो जोंनि समाजखौ दैदेननाय समाजखौ गोजौ फारसे जावगायनायाव बिथांमोनानो सानखांग्रोनांगोन नङा होमब्ला जाय बिथांमोना गोथौ गोजौ सोलोंथाइ मोनबाय बिथांमोना गामि ओनसोलनि बेंग्रा बेंथ्रा बा बोराय बुरै जायफोरा लेखा रोङा लेखा फरा रोङै बिथांमोन बिथांमोना बुजायफैनांगोन मानोना जोङो बर' समाजखौ दैदेननोबा बिदि खालामनांगोन बिदि खालामनांगोन आरो जों गाव गावनि आथिङाव गसं थेनोब्ला जोङो एरै थेरै हाबा मावनांगोन। बेफोर रोखम आइदियाखौ नोङो गोजौ सोलोंथाइ मोननाय जाय बुहुम फरायसालियाव फरायनाय जायफोरा माने गदिर मोजां मोजां इनस्टिटिउटफोराव फरायनाय बिथां फरायसाफोरा गामि ओनसोलावबो बेफोरखौ जोङो बाहागो लानांगोन आरो। मानोना नों रोंनायखौ नों गुबुननो फोरोंब्लासो गुबुुना रोंगोन थेवबोनो बेबादि खालामब्लासो जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननायाव मोजां हाबा होयो आरो। मानोना सोलोंथाइजों आरो समाजजों जोबोोर खाथि सोमोन्दो थानाय आरो जेरै जेरै जेरै खाम गैयाबा जेरै ओंख्रि जानो हाय ओंख्रि गैयाबा जेरै ओंखाम जानो हाया थिग बिदिनो समाज दैदेननोबो जों सोलोंथाइ गैयाबा दैदेननो हाया जोबोर खाथिसोम सोमोनदो जोङो आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ बेखौ जोङो समाज दानायावबो नांगौ बेयो नांगौ। माने सासे ओ सोलोंथाइ गोनां मानसिनि साननाय हनाया माने गोथौ एबा आरो गुवार जायो। मानोना मोनफ्रोम बिथिं मोनफ्रोम बिथिंखौबो माने समान नोजोरै नायनो हानाय बा बेखौ सामलायनो हानाय मोनसे गोहोआ फैयो नोङो जुदि मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला गोजौ सोलोंथाइ लायोब्ला। ओ थिग बेबायदिनो जोङो सासे सोलोंथाइ लायै सुबुं आरो सासे सोलोंथाइ लानाय सुबुंजों रुजुनानै नायोब्ला जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जेरै सासे स्टुडेनट लेखा रोङै बा सोलोंथाइ लायै सुबुङा माने ओ बेफोरबायदि गोथौआव बुजिनो हानाय एबा गुवार साननो हानाय बे गोहोआ बिसोरनाव गैया जायो मानोना जेसे बां गोरों जाब्लाबो बेबायदि सोलोंथाइ लायै मानसिया माने ओ बेबायदि गुवार साननाय हनायाव बि सोरो आद्रा जायो ओ बेनिखायनो ओ सोलोंथाइया जोबोद गोनां होननाय मोनसे हाब बुंनाया बियो गोनांथार आरो जों सुबुं माहारिनि जिउआव।
औ नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बे खिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों
गोजोननाय थाबाय औ।